हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो मोजाङै दङ ना
औ थिगानो दङ मोजाङैनो दं नोंथाङालाय
औ दङ आंबो इसोरनि अनायाव मोजाङैनो दङ
औ
दे होमबालाय बे समाव जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै
औ औ जागोन नोंथां
औ आरो बे समावहाय आङो सानदों आरो दिनै जिब जुनारनि सोमोन्दै जोङो सावरायनोसै। मानोथो जेनेबा जिब जुनारनि सोमोन्दै होनोब्ला जों मोनै रोख खोमनि जेनेबा जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो उम मोनसेया जाहै बेवहाय न'आव फिसिनाय आरो मोनसेया जाहैबाय बे हाग्रायाव थानाय। स बेस समावहाय जोङो दिनै बे न'आव जेनेबा जों न'आव मा मा? बे जिब जुनारफोरखौ फिसिनो हायो आरो बेजों मा मुलाम्फा दङ। जों जेनेबा बे जिब न'आव फिसिनाय जिब जुनार। फोरखौ जुदि जों फिसियोबा माबाफोर मुलाम्फा दङ ना खहा दङ बिनि सायाव जेनेबा आंङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा जेनेबा जिहेथु गामियाव थानाय मानसि नालाय मोनथिखागौ बेनिखायनो नों नोंथांनिफ्राय आं एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां।
खोन्थानो हागोन नामा?
खिन्थानो हागोन।
औे।
ओ नोंथांनि बुंनाय बायदियै जि जोंङो जिब जुनारखौ जोंङो मोननै रोखोमै जोंङो मिथिनाय जायो। ओ बाहेरनि जिब-जुनार हाग्रानि बा बाहेरनि बा न'आव फिसि नाय जिब-जुनार ओ न'आव फिसिनाय जिब-जुनारनि सायाव आंङो नोंथांदों सुंद'यै सावराय सानबाय।
ओ न'आव फिसिनाय होनोब्ला जोंङो ओ जोंनि बर' जायगायावहाय बा बर' न'खरफ्राव जों गोदो निफ्रायनो आबै आब बौमोननि जुगनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जे जोंङो दाउ अमाखौ जोंङो बांसिन फिसिनाय जायो। ओ दाउ, अमा जेरै बोरमा, मोसौ बेबायदियै जोंङो ओ न'आव जोंङो फिसिनाय जायो बे दाउ अमाखौ फिसिनायनिफ्राय जोंङो जोंनि गाव गावनि नख'रफोरखौ जोंङो थिखांनो हायो गथ' ग'थाय फेदेरनायाव ओ ओ गथ'फोरखौ स्कुलाव फोरोंनायाव बिसोरनो मानलि फिस होनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय ड्रेस पाटि बायनायाव जोंनि जि नांगौ जानाय न'खर संसार जानायाव नांगौ जानाय जि अभाबफोरखौ जोंङो सुफुंनो हायो। ओ जोङो दाउफोरखौ जोङो गामियाव थायोब्ला जोङो गामि एरियानि जोंनि जिबनिखौ जोङो ओ आं बुंनो सानबाय जे जोङो गंफ्रोमबो न'खरावनो जोंङो दाउखौ जोंङो फिसियो।
दाउखौहाय जोंङो ओ बेफार खालामनानैबो बा जोंङो फार्म इरि खुलिनानैबो जोङो फिसिनाय जायो जेरै लकेल दाउ आरो जोंङो ब्रयलार दाउ बेदों लोगोसे जोङो सनालि दाउ आरो जों बायदि बायदि मैया न'आव फिसिनाय बायदि बायदि रोखोमनि दाउ ओंखारनायखौ जोंङो मिथियो। ओम दाउ होनोब्ला जोंङो दाउखौहाय जोंङो फाननानै बा बेफार खालामनानै बेद'र गोदाननानैबो जोंङो फाननो हायो। जेरै जोंङो बेखौ जानायावबो जोङो बाहायो ओ लकेल दाउ होनोब्ला जोंङो लकेल दाउखौ जोंङो जायो आरो बेखौ जायोब्ला जोंङो देहायावहाय जोंङो नांगौ जानाय भिटामिनफोरखौ जों मोननो हायो।
जोंङो जे अमा होनोब्ला। जोंङो मिथिगौ। सिगांनिफ्रायनो जोंङो अमाखौबो जोंङो फिसिबोबाय थानाय जादों। जोंङो अमाखौहाय अमा। फिसायाव जोंङो मासेयाव जों बाजाराव बायनो थांङोब्ला। जोंङो अमा बुन्दा हिसाबैथ जोंङो मासेयाव जोंङो बा रोजा। जोङो लाजायो बुन्दिब्ला जोङो थाम रोजायाव जोङो मोननो हानाय जायो। अमा बुन्दि होनोब्ला जोङो बिमा खालामनो होननानै जोङो बायनाय जायो जेरै जोङो अमा बुदिखौ जोङो मास मोननै बा नै मास नै दान ओ बिनि उनावहाय जोङो बाजाराव लाङो आरो जोङो बेखौ बायनानै जोङो जेब्ला बे अमाया ओ ब्रै बा मास जायो अब्ला जोङो बेखौ जोङो बिमा होनाय जायो। बुन्दा होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय द'
बा बियो गोरबोआवहााय लानानै जोङो बेखौ बिमा खालामनानै जोङो फिसा मोननाय जायो अमा बिमा मासेयावहाय ओ फिसाखौ बेबायदियैनो जिनैथा बा जिबा जोङो बेबायदि फिसा जोङो मोननो हायो आरो जों जेब्ला बे अमा फिसया ओ जेब्ला मास मोननै देरगोन बे अमाखौहायनो दा आरो जोङो बाजाराव जोंनि नांगौ जानाय अभाब जानायफोरखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोङो बेखौ बाजाराव फाननाय जायो। जेरै अमाखौ जोङो। दाउ बायदियैनो जोङो बेफार खालामनानै जोङो जानाय जायो आरो बिदिनो अमा बुन्दा होननानै बुङोब्ला होनब्ला अमा बुन्दाखौ जोङो गदोर फेदेरनानै जोङो बेखौहाय
जानुवारि दाननिफ्राय लानानै जोङो बेखौ डिसेम्बर दानहालागै फेदेरनानै जों जोङो फानोब्ला अमाया जुदि मोजाङै देरोब्ला मोजां आदार जाग्राबा जोङो बेखौहाय थामजि रोजा थामजिबा रोजा जों बिदियावहाय फाननानै मोनो नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो हागोन। दे
औ थारैनो नंगौ नोंथाङा गावनि जि एक्सपिरियेन्स दङ बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै नोंथाङा फोरमायबाय थारैनो नंगौ नोंथां आरो आंबो बेखौनो सानो नोंथाङा। बुंनाय बायदिनो जोङो जेनेबा बे जिब जुनार फोरखौ फिसिनानै जों गोबां जेनेबा बे रांखावरि बिथिङाव जोङो जौगानो हायो आरो। माने साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जुदि गोसो होनानै जुदि बे जेनेबा बे दाउ बा बे अमा फ्राम बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला माने जथेस्थ' जेनेबा बे इनकाम खालामनो हायो आरो। खालि जेनेबा जों जेनेबा एसे गोसो होनानै मावनांगौ आरो। थिग बेबायदिनो बे दाउ अमाल' नङा आरो जों बायदिसिना जेनेबा जिब जुनारफोर जाबायदि मोसौफोर दङ बिथिं बोरमाफोर दङ बिथिं जेनेबा आरो जुन हिसाबै आरो जेनेबा बि जों मावजिफोरखौ फिसियो। माफोरखौ फिसियो बेफोरो जेनेबा गासैबो जोंनि जेनेबा जों मानसि सुबुं हारिखौ जेनेबा खामानियाव हैयो आरो होमबा दा नै दा मोसौफोरखौ दाथ' बुङोब्ला जों जुदि गाय मोसौ मासे जुदि जोङो फिसियोब्ला बेवहाय जोंहा गोबां मुलाम फा दङ आरो बे थ' बे गाय मासेयाथ' बोसोरफ्रोमबो मासे मासे बे फिसा होबाय थागोन आरो थिग बेबायदिनो जों बे गायफोरखौ जुदि फिसियोब्ला जों बेनिफ्राय फिसा मोनगोन आरो लोगोसे बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन गाइखेर मोनो आरो थिग बेबायदिनो बे जेब्ला जोङो गाइखेर मोनो आरो जेनेबा बे आरो बे मोसौ फिसिनायाव मोसौ गाय मोसौ फिसिनायनि बेलायावबो जुदि जोङो बेयावबो जेनेबा ल केल आरो बिथिं जारसि दङना बे जारसिखौ जुदि फिसियो बोलाय बे आरोबाव मुलाम्फा गोनांसिन आरो नोंथां मानोना होनोब्ला बे जारसि गायखौ जुदि फिसियोब्ला बे नन स्टप बोसोरफ्रोमबो माने बेयाव माने गेब स गैया आरो नन स्टप गाइखेर जेनेबा मोनबाय थागोन आरो मानोना आं नुबोदों नुदों बेनिखायनो आं बेखौ माने एकदम गेरेन्टि होना नै बुंनो हायो जे माने बियो बोसोर फ्रोमबो नन स्टप जेनेबा बे गाखिरा मालाबाबो जोबहैया आरो दै माने होमबालाय बेसां मुलाम्फा दङ। आरो मासे मासे बे जारसि गाइया सानसेयाव खमब्लाबो खमब्लाबो जिबा लिटारनिफ्राय नैजि लिटारनि गेजेराव थाखायो मासे गाय जारसिया होमबालाय नोंथाङा सानदो मासे गायानो जुदि जिबानिफ्राय नैजि लिटिम जुदि गाइखेर हैयो ओमबा बेबायदि बिदिनो जुदि माबा जुदि जोङो गाद मोसौ फिसिवोबोला होमबालाय नोंथां नायदो मासाव बेसां फैगोन जोंहा न' बेनिखायनो जेनेबा जोंहा बे जिब जुनार बे मोसौ ओ बेफोरखौ जोंहा माने फिसि फिनायावबो जोंहा अनेक जेनेबा मुलाम्फा दङो आरो नोंथां माने जेबो लस गैया आरो माने जों माने मा होनो बे जिब जुनारफोरखौ फिसिनायनि गे जेरावबो जोंनि न'खरा आरामसे जेनेबा सोलिलाङो आरो सासे मान सिया साख्रि मावनायाव जेसां माने फैसा मोनो बिनिख्रुइबो जेनेबा बे थिन बे गायफोरखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा बे दाउफोरखौ ओ बेबायदिनो अमाफोरखौ जुदि जेनेबा जों मोजाङै गोसो होनानै बेबायदि फाराग फाम बनायनै बा बेबायदि गोसो होनानै जुदि फिसियोब्ला जेनेबा अनेक जोंहा जेनेबा बेबायदि जा जों मुलामफानि ओ जेनेबा लामाखौ जोङो नुनो मोनो आरो फैसा फैनायनि लामाखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिखायनो आं सानो आरो जेनेबा ओ बे जिब जुनारफोरखौ फिसिनायावबो बे सुबुं हारिहा अनेक गोबां बां जेनेबा मा दङो मुलाम्फा दङो आरो बे बेबायदि आरो नोंथां आरो थिग बेबायदिनो बे मा होनो बे गायल' नङा आरो बिथिं मोसौ हालुवाफोराबो जों जुदि जेनेबा बे दामब्राखौ जुदि जेनेबा ओ‌ मोनफ्रोमबो समावदि जेनेबा बे ओ दामब्रिल' जेनेबा ओ फिसा जागोन बेल' नङा दामब्राबो फैयो ओमफ्राय बे दामब्राखौबो जोङो बेखौ फेदेरनानै फुलावनानै बिखौ मासे जुदि जेनेबा सारि बोसोर पास बोसोर जुदि जोङो बेखौ फिसिनो हायोब्ला बेखौ आरामसे मा होनो फरटि थावजेन फिफटि थावजेन जोङो मोननो हायो आरो नोंथां होमबालाय बेसां मुलाम्फा नङा होमबा नोंथां न बे बेफोर औ बे बेफोर मोसौ बोरमा दाउ अमा ना बेफोर गासैब गासैबो जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो नोंथां स बेखिनिखौनो नों! नोंथ जेनेबा नोंथांनि सिगाङाव आङो आं जि एक्सपिरियेन्स आङ नोंथांनि सिगाङाव फोरमाय बाय आरो नोंथां। स औ स बेनिखायनो आं बे जिब जुनार फिसिनायनि सोमोन्दै बे आयदाखौ ओ नोंथां बेयावनो आङो फोजोबनो सान्दों आरो नोंथां
औ औ औ नोंथां। औ दे नोंथां दे हामबायसै। औ दे गोजोनथों।